खोनाबाय नोंथां
औ नोंथाङा नेध गैयिनि थाखाय दानज लांनाय जादों नोंथां।
औ, औ, औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथांमोननि जा आबादखौ दा बोरै मावबोदोंङ नोंथां
औ नंगौ नोंथां जोंथिं आबाद आबाद होननानै बुंङोबा जोबोरै मोजां जाबाय दङ दा मोजां जादों। जेरै दा माइ आबाद माइ आबाद होननानै बुंङोबा जों जेरै, जेनेबा माइखो जों फोनायनिफ्राय एबा गायजेननाय फुंनायनिफ्राय लानानै जेरै दा जोङो माइ आबाद होननानैुङोबा जों माइखौ जेरै दैयाव जों साननै सानथाम जेरै जों सोमनानै दोननांगौ आरो बेखौ जेब्ला साननै सानथामनि उनाव जों बेखौ बोरियाव बोरियाव जेरै दोननांगौ आरो जेब्ला गाजा हरो अब्ला बेखौ जोङो हालेवनाय हालेवनाय जायगायाव जों बेखौ लांनानै गारनानै दोननांगौ। जेब्ला जेब्ला बेयो औ फेंखाया होननानै गाजा बेरो अब्ला जों बेखौ जेब्ला खोथिया रजोबो अब्ला जों बेखौ फुयो फुनानै माने दुब्लि एबा दुब्लि एबा फोथाराव जों मोनखानो हायाव जों बेखौ फुनानै गायनो लांनाय जायो आरो। आरो जों आबाद होननानै बुङोबा जेरै ओ न'नि आबाद जेरै ओ लेस्रा ओेरै नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ भिन्दि बे गोबां रोखोमनि दं आरो
औ-
औ जों आबाद आबादखौ जों मावनो नांगौ औ जों आबाद आरोाव मावबा आबादखौ जों जोबोरै जोथोन लानो नांगौ
औ जोथोन लाबथायो फिथाइखौ मोनो लायोना नोंथां?
औ, औ नंगौ नोंथां औ
औ नोंथां लाहा मा मा माइ गायो?
औ नंगौ नोंथां जोङो जों ओरैनो जोंनिथिं ओरै माइब्रा एसे गायनाय जायो आरो रन्जित आरो गोबां रोखोमनि बायदि बायदि माइ दं आरो
औ।
औ औ नोंथांमोननि जायगायाव जायगायाव दा माबायदि ओरैनो आबादनि बागैसे फोरमायनानै होदो
जोंनि जाथ' माइफोर गायहांबाय नोंथां
औ
उम बोसोरफोराबो मोजाङै जाना थांबाय दैफोरखौ नांगौ बायदि मोनबाय नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ
औ
औ
नोंथांमोननि जा आरो मा मा मैगं थाइगं गायबावो?
औ नंगौ नोंथां जोंनि सायाव गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं दोङ जेरै बानलु ओ ओ जोङो बानलुफोरखौ' जेरै जोङो जेनेबा दैलांआव मावनाय जाया बेखौथ' जोंङो मेसेङावसो माव मावनाय जायो नङा होमबा नोंथां? जेरैहाय कबि ओ बान्दा कबि फान थाव बानलु ओ‌ बेफोरखौ जोङो गायो आरोओ माने जोङो आबादखौ मावाल' जाया नङा होमबा बेयाव जोङो आबाद खोबा जों बेयाव ओ रासायनारि हासार होनांगोन जेरै गोबोर हासार नङा होमबा नोंथां बेखौ खौ जोङो आरो बेखौ जों आबादखौ मावोबा आरो जों आबादखौल' मावनानै दोनबा जाया बेयाव जों आबादाव जों जेरै दै होनो दैबो होनो नांगोन सम मथे आरो बे बे आबायाव जोङो दांफा दांफा दांनाबो होबाय थानांगोन आरो बेजों जों लोगोसेओ निकायनानै एबा हाग्राफोरखौ फुनानै होाबा माने आबादा मोजां जाया आरो
औ नगौ नोंथां।
औ आरो जेसां हायो जोङो जे गोबां जेनेबा आबादखौ जोङो नेचारेल जेनेबा मुलिफोरखौ बाराद्राय बां होआलासिनो जों जेनेबा नेचारेल बे जों जेनेबा गोबोर हासारफोरखौ जों होनानै माने जानांगौ आरो अब्ला जों बेमार आजारनिफ्रायबो बारग'नो हायो आरो
औ औ नं गौ नोंथां औ
औ औ ओरैनो नोंथांमोननि थिं ओरैनो आबादफोरखौ मा मा आबाद मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै हो दे
जोंनि जा दासान्दि मैथा थास' फाथो भिन्दि ओमफफ्राय बानलु हालदै बिदिनो जायो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ
औ आबाद होननानै बुङोबा औ नंगौ नोंथां आबाद होननानै बुङोबा जेरै मै मैथा मैथायाबो गोल औ मैथा बिदिनो गोबां रोखोमनि दङ'
औ नोंथांमोनननि जाबो मैथा फैयो नामा नोंथां
औ फैयो नोंथां औ फैयो
औ नोंथांमोननिसो हालदैफोरख ना गैया नोंथां
गायो नोंथां गायो
औ हालदैखौ बोरै गायो फोरमायना होलायसै नोंथाङा
औ नंगौ नोंथां जों हालदै गायोबा जों बे हालदैखौ जोङो जों बेखौ फास्ट बेखौ हालदैखौ जोङो फैयैनि सिगाङावनो बेखौ जोङो हाखौ जोङो मा खदालजों नङाबा जों बेखौ ट्रेक्टरजों बेखौ जोङो हाखौ एवनानै एबा खदालजोंबा जों जावनानै बेखौ गुन्दै खालामना लानांगोन आर ना बेयाव लानांगोन आरो बे बेखौ जोङो बे हालदै गायोबा हालदै एबा हाइजें गायोबा जों बेखौ ओ जेरै नांगोल एबा मानसिया जेरै खदाल हमनानै जों बेखौ लाइन लाइनबो बेखौ ओ फबनानै जों जेनेबा फबनानै ग लानांगोन आरोना बेखौ औ
दिब होनोनानै फबना लोंनांगोन आरो ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ नंगौ
औ बेनिनाव गाजा बेरसिगोन आरोना जाजा देरनानै हाग्राफोरखौ साफा खालामामनानै फुना थांगोना नोंथां जोथोन लाबाय थानांगोन आरो ना नोंथां औ बाहाय उनाव बि लासिनो
ओरैनो नोंथांमोननि जायगायाव ओरैनो मा मा माइ गायो मा-माइ आबाद मावनाय जायो नोंथाङा एसे बुंनानै ओरै
औ जोसा माइब्रा रनजित अन्जना बिदिनो सुबुंफोरा गुबुन गुबुन रोखोमनि गेले होयो आरोना आं दा
औ नोंथांनि बायदिबा जोङो आबाद मावनाया आबाद जों जेनेबा जेरै आबाद थलियाव जेनेबा मावोबा जों आबादखौ माबायदि जदि थोनै लाखिनांग जेनबा
आबादखौ जोंथ' जोथोन लानांगौ नांगौबायायदि दै होनांगौ हाग्रा रज'नायफोरखौ फुना होनांगौ हासारफोर सारनांगौ नोंथां औ बिदिनो आरो आ दा
औ जोङो आबाद मावनानै औ नंगौ नखा जों आबाद मावनानै जोबोद जेनेबा नांगौ जेंथाजों जेनेबा जों आबादखौ मावनानै जों जेनेबा फाननानैबो जों बिनिफ्रायबो गोबां रां मोननो हायो नङा होमब्ल
औ नोंगौ नोंथां औ
औ जेरैहाय जेनेबा जोङो अबावबा थांनोबा जों जेनेबा ओ गारि भाराफोरावबो बहुत सहाय होनाय जायो बेमार आजारनिफ्राय ओ थाखा फैसा नांगौबा बेखौ जों आबादनि फ्राय जोङो जेनेबा आबादखौ जेनेबा फिथाइ मोननानै बेखौ फाननानैबो जों फैसा मोननो हायो। बे फैसाजों जों गोबां माने खामानियाव जों बे फैसाखौ जेनेबा ओ बाहायनो हायो आरो
औ नोंथां औ
औ ओ नोंथांनाव नोंथाङा एसे ओ आबादनि बागै जिखिनि नलेज दङ' बे खौ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो
आ ओरै गैया ओरैबायदि गैया नोंथां आं जेनेबा आङो आं माबा नालाय ओ माइसो गायो नालाय जेनेब बा आं मारै मारै खालामनानै माबायो बेफोरखो आनदाज लानाय जाया आरोना नोंथां नोंथाङानो ए फोरमायना आरो अननानै
औ नंगौ नोंथां
औ
ओ आबाद होननानै बोदि गोबां रोखोमनि आबाद थायो नङा होमबा नोंथां
औ
जोङो आबादखौथ जोङो जोबोर दि जेनेबा जोङो मोजां खालामनांगौ।
उम
औ
नोंगौ नोंथां
नोंथाङानो एसे फोरमायनानै होलाय एसे आबादनि बिखय आरो मा-मा दंबावो जेरै जेनेबा मैगं थाइगंनि बागै
मैगं थाइगं बाङै नोंथांमोननिजा गोजां बोथोराव मा मा मैगं गायनाय जायो नोंथां
औ जोंनि जायजा गोजाङाव गोजां बोथोरावथ जोङो ओरैनो जेनेबा ओ दानि आगोलावसो जेनेबा बुंलांनाय जेरै भिन्दि नङा होमबा नोंथां बानलु
औ
औ आरो जेनेबा दा आरो आलु नङा होमबा जों आलु गायोबा जेनेबा जों आलुखौ गायोबा जों जेनेबा आलुयाव जोङो गोबां रोखोमनि जेनेबा हास एसेबो होनो गोनांबो जायो गोबोर हासार नङा होमबा नोंथां बेखौ आलुखौ जोङो लाना फैनानै जोङो जेनेबा बाजारनिफ्राय लाना फैनानै जों बेखौ ओ जोङो बेखौ गारना दोनफैनांगौ नआव जेनेबा बे आलुआ जेब्ला जेब्लानाखि एसे एसे खिले बा गाजा गाजा बेरो गाजा बेरोबाथाय जों बेखौ जेब्ला ओ दुब्लिनि फोथार हालेवनाय फो फोथारा जेब्ला बे फोथारा जेब्ला मोनो अब्लाना जों बेखौ जों आलुखौ जोङो नांगोलजों नांगोल जों बेखौ सिन खालामनांगोन आरो बा सिन खालामखांनायनि उनाव जों बेखौ ओ आलुखौ जोङो दरसे दरसे दर फोर जेनेबा ओ औ-औ गोजान गोजान जों जेनेबा बेखौ होनांगोन आरो बिनि सायाव जों बिखौ माने फबनानै दोननांगोन आर फबना होनांगोन औ आरो जेब्लानाखि आलुआ ओ एसे एसे जेनेबा गोजौआव फैयो आरोना अब्लानिया जों बेखौ माने जोङो एसे जिगाब नङाबा जिखुनु माबा बेसर साबा बेखौ होबाबो जायो आरो अ बेसरो जेनेबा जों नानानै मोननाय औ नंगौ नोंथां जों आरो जोंनाथ नै दा आर जेब्ला माइ हाखांनायनि माइ हाखांनाय सम फैयो अब्लाना लोगो लोगो मा जोंना बेसर नङा होमबा नों थां औ-औ बेसरखौ जेनेबा बे जों बेसर फोनायनिबो सम फैयो आरो बे बेसरावबो जों जेरै जेनेबा बे बेसरखौ जोङो जेनेबा बेखौबो बिदिनो थिग आलुवा जेरै मोननो हायाव जों बि खौ खुबैनानै होयोबा जों माने गाजा बिरो आरो बेसननिफ्राय जोङो थाव मोननाय जायो
औ-औ नोंथांमोननि जा बेसरखौ मोसौजों नायो ना ट्रेक्टरजों नायो
औ नंगौ नोंथाङा जोंनिथिंजाय फ्राय दानि आथिखालावथ' गोदोनि बायदि नंला नामा जोंनिया माने दानियाथ' मानो होनबा जेब्लायबो मानसिया गोख्रों एबा थाबसिन खामानिखौ नायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ नोंथां औ
फ्रायानो माने जोंनिथिं माने ट्रेक्टरजोंनो नानाय जायो आरो
औ
औ
एकजुनाबा मोसै आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां माने थाब औ गोख्रै गोख्रैसिन जायो आरो
औ मोसौ जों नाबा आरो बेखौ जावनांगोनबो मोसौ जानायनि उनाव हुकेनजोंबो फिननाबो होनांगोन
बांद्राय जायो आरो मोसौ जोंनाब मे नङा
औ खस्थ'बो जायो आरो नों दा
औ नंगौ खस्थ'बो जायो एसे माने ट्रेक्टरजोंबा जेनेबा बाथाय माने बे माने एक्सट्रा बेसरा बेसर गखाबाय नङा होमबा नोंथां आरो बिथिं औ गुग्ले औ नंगौ
ए नोंथां जोंनियाथ' समाबो जाना
औ नंगौ नोंथां औ दे बिदिब्ला जोङो उननि सम समाव मोजां रायजल्लायसिगोन नामा नोंथां
औ नोंथां समायनायनि थाखाय थेंकिउ नोंथां ओं दे